नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन
अ आं दा माने गामि आरो सोहोरनि गेजेराव थानाय फारागथिनि सायाव दसे सम रायज्लायनो सानदों
औ
गामि आरो सोहोर होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखायोआनो जेरै गामि होननानै बुङोब्ला जेराव जोङो बिदा फंबाय बिबै बिबौ गथ' गथाय माने बिबथै बिमादै गासै ज' जानानै माने समाज माने खुङो बा मोनसे न'खर थायो आरो बेफोर माने गुबुन गुबुन न'खरजोंनो मोनसे समाज दानानै बयबो माने जयै खौसेयै माने मावै दाङै जालाय लायो बेफोरबायदि माने गोजोन थासारि बा गारि मथर एबा बिदिनो दावराव दावसि गैयै मोनसे निजोम जायग खौनो जों गामि होननानै बुंनो हायो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो सोहोर होननानै बुङोब्लाथ' जों नोंथाङाबोथ' मिथिखायोआनो जेरै सहोरा जाबाय गारि मथरनि दावराव बा होंगो दोंगो बेफोरबायदिनो जेनेबा गावबा गाव खामानियाव बिजि थानाय बेफोरबायदि बेखौनो जों सोहोर होननानै बुंनो हायो दा गामि आरो सोहोरनि गेजेराव फारागखौहाय फाराग महरै जों गोबां माने बिथिंनिफ्रायनो फारागखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरावनो जों गाहायै मोननो हायो जेरैहाय गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बांसिनै माने ओ निजोम जायगायाव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जिब जुनारजों ओ बुंफबनाय बिदिनो मावै दाङै जानाय बेफोरबायदि जों थासारिखौ गामि ओनसोलाव मोननो हायो। नाथाय जों सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला सोहोर ओनसोलावहाय थानाय मानसिफोरा बांसिनानो ओ बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनाय बा बेफार फालांगिरि माने गिदिर गिदिर थाखोनि बेफार फालांगि बा बिदिनो इनस्टिटिउट बायदि रोखोमनि माने हाबाफारि मावनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय गामि ओनसोलाव जेरैबायदि मावै दाङै जेनेबा जायो आबाद मावो जेरैहाय गामि ओनसोलनि बांसिना माने सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायो। आरो बेवहाय जेनेबा आबाद मावनानै जानायावहाय ज' ज' बयबो मावहैलायनाय ए बा सावरि बाजारि जालायनाय जेरै हाल जांख्रा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरोोना गामि ओनसोलावहाय नाथाय जोङो सोहोर ओनसोलाव बेफोर बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो गामि आरो सोहोरनि फारागथि महरै जों मोननो हाबावो जेरै गामि ओनसोलाव थानाय बांसिन सुबुंफोरानो जेनेबा गामिनि सोरबा सासे सुबुङा। माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्ला बेखौ हेफाजाब होलायनाय बा मदद होलायनाय खौरां लाहैलायनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोननो हायो नाथाय सोहोर ओनसोलाव जों बेफोरबायदिखौ जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय सोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा आं दहायनो बुंलांखादों जे बिसोरो साख्रि बाख्रि मावनानै जायो। माने समफोरखौ बारा मोननो थाङा एसेल' समनि गेजेरावनो माने बिसोरो गासैबो खामानिखौ फोजोबनांगौ जायो। बेफोरबायदियाव माने सोरखौबा हेफाजाब होलायनाय बा सोरनिबा खौरां लाहैलायनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों जोबोर खम बिबांनि नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोननो हाबावो जेरैहाय गामि ओ ओनसोलावहाय सोरबा लोमजा साजा जायोब्ला बेखौ खौहाय जेनेबा थाबैनो बा ओ जोबोर माने गोब्राबै लोमजायोब्ला बा हरखाबै माबा मोनसे लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेखौ देहा फाहामसालि बाव एबा बिदिनो डक्टरफोरनि फारसे माने लांनो हानायनि सुबिदाया जोबोर खम होननानै जों बुंनो ह नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोलावहाय गारि मथरनि अनजिमाया जोबोद खम बांसिनानो गैयाखौनो होनजायो। आरो लामा सामानि बेलायावहाय गामि ओनसोलाव बांद्राय मोजां जानायखौ जों नुनो मोना जायनि जाउनाव जों माने बेफोरबायदियाव गामिनि सुबुंफोरा लोमजा साजा जायोब्ला सोरबा अजा बेजा एबा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोना बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोरनि मुलिफोरखौ माने बुथुमनानै देग्लिनानै बिदिनो फोननाय बा फुननानै होनाय बा जाहोनाय लोंहोनाय जों बेफोरबायदि थासारिखौ खौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंङो सोहोर ओनसोलाव नाथाय गारि मथरनि होंगो दोंगो बा ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा नोंङो न' सेरावनो माने न' सेरनिफ्रायनो जों गारि मथर मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो माबा मोनसे लोमजा साजा जायोब्ला बा बेमार आजार जायोब्ला जोंङो जेनेबा टाउन ओनसोलाव बा सोहोर ओनसोलावहाय डक्टरनाव बेबदि दहा फाहामसालिफोराव थाबैनो लांनो हानाय गोजौ बांसिनै नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाब गबावो जेरैहाय ओ जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायावहाय जों मोननो हायो गामि ओनसोलावहाय जानाय लोंनायखौ बांसिनै जोङो दोरोंङारि माने राहायै बा दोरोंङारि जा जानाय लोंनाय दंङो। बेखौनो जों जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो जेरै सबायजों साम' बा अनला ओंख्रि बायदिफोराव जेरैबायदि संनाय खावनायनि आदब बाहायो माने दोरोंङारि गियान जाय खौहोनो बर'फोरनि बेखौ जोंनो जेरैबायदि बाहायो बेबायदिनो माने बर'ओ गामि ओनसोलावहाय बर'फोरा बेफोरबायदि बाहायनानै बा संनानै बा बेफोरबायदि आदब खान्थिखौ बाहायनानै बिसोरो जानायखौ जों बांसिन गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नाथाय सोहोर ओनसोलाव जों बे बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनो आरोना मानो होननानै बुंङोब्ला सोहोरावहाय गोदान गोदान आदब खान्थिजों संनानै जानाय बा बिदिनो बायदि रोखोमनि माने मस्ला बा बायदि रोखोमनि मोदोमनाय मुवा बा लिमोननाय मुवा बायदिफोरखौ होनानै बिसोरो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बांसिनै सोहोर ओनसोलाव साम' खांख्राइ बेफोरबायदिखौ जोङो मोननायखौ एसेबाबो खम नुनो मोनो मानो होननानै बुब्ला टाउन सहराव जोङो दैमा दैसा मोननो थांङा आरो जेनेबा बबेबा सोरबा सुबुंफोरा गामिनिफ्राय लाबोनानै जुदि था ओ जाफैयोब्लासो जोंङो मोनजानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो गामि आरो सोहोरनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ जों मोननो हा मोननो थांङो आरोना। बेनि अनगायैबो जों गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां भेराइटिखौ मोननो थाङो दा गो गामि ओनसोलावहाय गाननाय जोमनाया जाहैबाय ओ दख'नाखौनो गानो बर' आइजोफोरा नाथाय सोहोर ओनसोलाव जों दख'ना गान्नायखौ नुनो मोना दा नोंथाङा बेफोरनि बागैहाय ओ माबाफोर बुंनो सानबावो नामा।
औ औ जेरै नोंथांङा गामि आरो ओ जेनेबा सोहोरनि फाराग होननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो गामि आरो सोहोरजों माने गोबां फारागखौ जों मोननो हायो आरो
औ
थारैनो जों गामियाव नायोब्ला जोंङो गोदो गोदायहाय जोंङो बुंनो थाङोब्ला जों गोदाहाय माने गोबां माने बेबायदिनो जेनेबा ओ गामियावहाय मिनि खुसि माने गोबां बिदिनो जेनेबा आबै आबौ बेबदिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो अनलाायनानै जयै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव।
ओ
औ बेबायदिनो जेनेबा बेमार आजार जायोब्लाबो बेबायदिनो जेनेबा न'खर न'खर थांलायनानै जेनेबा बेमार आजार जानायखौ जोङो हेफाजाब होलायो खौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जों गामि ओनसोलाव नायोब्ला आथिखालाव जों गामि ओनसोलाव नायोब्ला जों एसे सोलायनायखौ नुबोबाय बेबायदिनो जेनेबा न'खरनि खाथि खालाफ्राव जोङो जेनेबा बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो ओ फ्रायानो जोङो नायहैनायखौ मोननो थांला आरो जेनेबा आथिखालाव जों नायोब्ला गोबां जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरो जेनेबा गामि ओनसोलावबो औ नाथाय ओ जेनेबा गामि आरो सोहोर जेनेबा सोहोरावहाय जोङो ओ माखासे जोङो जेनेबा बेबादिनो जेनेबा आबाद मावनाय बायदिसिनानि समाव जेनेबा साहोराव जों मोननोनो थाङा जेनेबा आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला
हो
औ आरो जेनेबा सोहोराव बेबादिनो जेनेबा गारि मथर आरो गोबां फ्रायानो माने साख्रि मावनाय साख्रि मावनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जेनेबा औ बेबादिनो फ्रायानो जेनेबा बेबादिनो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला लाइमोनफोरनि खोथाखौ जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जेनेबा लाइमोनफ्रा फायानो जेनेबा ओ मेइनलि माने ओ फरायनायाव माने फकास खालामो आरो बेबादिनो जेनेबा ओरै इस नि समाव ओरैनो थानायखौ जों नुनो मोना बेबायदिनो गोबां फरायनानै बिसोरो माने साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोननो थाङो आरो जेनेबा सोहोरनि बेलायाव नायोब्ला
हो
औ ओ बेबादिनो जेनेबा गामियाव गामियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो जेनेबा गामियाव मिथिंगाजों जेनेबा ओ गोरोबनो थाखाय ओ गोरोबना थानाय बिफां लाइफां जेनेबा जिब जुनार जों बेफोरखौ मोननो थाङो आरो
उम
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ आरो जोङो जेनेबा ओ गामि ओनसोलाव जों संनाय खावनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो जेनेबा बर'फ्रा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों गोबां बेबादिनो ओ मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा गोबां मैगं थायगंफोरखौ बिसोरो गोदोनिफ्रायनो माने संनानै जाबोनायखौ जों मोननो थाङो नाथाय ओस सोहोराव नायोब्ला बेफोरनि जेनेबा मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै माने सोहोराव ओ फायानो मोननो थाङा आरो जेनेबा बिसोरो सोहोरावहाय माने फ्रायानो मैगं थाइगंफोरखौ माने बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ आरो बेबादिनो जेनेबा जों गामि ओनसोलाव नायोब्ला ओ बेबादिनो गोदो गोदायनि समाव जोङो माने गामि ओनसोलाव ज' ज'यैनो जेनेबा बेबादिनो सावरि जानाय बेबादिनो गोबां गामियावहाय मिनि खुसि थानायखौ जोङो गोबां बेबादिनो नुनो मोनो आरो
औ
औ आरो फाया फायानो जेनेबा ओ सोहोरावथ' बुंनो थाङोब्ला बेबादि जेनेबा बेफोरबायदि ओ मोननो थाङा जेनेबा बिसोरो न' खाथि खाथिबाबो माने ओ बिसोरो माने थांलाय फैलायखौ बारा खालामा। बेबादिनो जेनेबा गावबा गावनि न'आवनो थानानै बिसोरो गोबां बेबादिनो जेनेबा ओ न'आवनो थानानै बेबादिनो निउस नायगोन बेबादिनो गोबां रोखोमनि ओ बिसोरो माने ओ मेइनलि माने बिसोरो माने माबायाव थायो आरो जेनेबा फरायनाय बायदिसिना फोराव बेफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो गुवाहाटिनि अ जेनेबा नोगोरफोराव थानायखौ
औ
औ बेबादिनो जेनेबा ओ बेबादिनो गामि आरो नोगोरनि फारागखौ जों नायोब्ला गोबां फारागखौ मोननो थाङो आरो नोंथां
उम
औ नोंथाङा आरो जेनेबा गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै आरो बुंनो हाबावगोन नामा?
ओ नोंथां बुंनोथ' हायो जेनेबा गोबां जोंनि माने फारागथिफोरखौ नु मोननो हायो जेरैहाय ओ गामि ओनसोलाव जोङो गिदिर गिदिर बिल्डिं एबा न'फोर एबा ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा दारिमिन कलखारखाना बैद बेफोरबायदि जेनेबा इनस्टिटिउट बायदिफोरनि फसंथान बायदिफोर गायसननायखौ जों नुनो मोना। नाथाय जोङो सोहोर ओनसोलाव थाङोब्ला जों गासिखौबो मोननो हाङो। जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा फरायसालि फरायसालिमा बायदिफोर आरो जेनेबा दारिमि कलकारखाना फोरखौ जों बेफोरबायदि माने आरो न' बिल्डिं बायदिसिना गिदिर गिदिर न'फोर बेफोरबायदिखौ जोङो गामि ओनसोल माबा सोहोर ओनसोलावहाय जोङो नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होनबाव होननि आं जेनेबा गामि ओ ओनसोलावहाय गोदोनिफ्रायनो ओ गाननाय जोमनायफोरखौ बर'फोरा माने दख'ना फास्रा बेफोरबायदिखौनो माने न'आव थानायावनो जा एबा ओ इदिनो जेनेबा बहाबा आलासि जाहैनाय बा बबेबा मोनसे खामानिफ्राव थांनायावनो जा माने बेफोरखौ गाननानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जों सोहोर ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि जेनेबा दख'ना गाननानै बा बर'नि जा दोरोङारि दख'ना गाननाय बेखौ जों गाननायखौ बारा माने खम नुनो मोनसै आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला दख'ना दख'ना गाननांगौ थाएम माने दख'ना गाननाय समावहाय जों जेसेबांखिनि थाइम लायो बेफोरबायदि माने सम खौ जोङो गुबुन जेनेबा ओ गोदान मुगानि माखासे गाननाय जोमनाय जेरै लंपेन्ट गस्ला बा सार्ट बिदिनो कर्टफोर बा जुथा फोर बेफोरबायदि गाननायावहाय माने जेसेबांखिनि कम्फरटेबोल मोनो खिन्थु दख'ना गाना एसेबांखिनि माने कम्फरटेबोल मोनाबो जानो हानाय जायनि जाउनाव बिसोरो बेफोरबायदि जेनेबा दोरोङारि दख'ना गाननाय जोमनायफोरखौ माने गाननायखौ खम खालामदोंबो जानो हानाय आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय ओ दख'ना गाननायाव जेसेबांखिनि थाइम नांगौ बैफोरबायदि जेनेबा कुर्था बिदिनो सर कुरटा लं कुरटा बिदिनो बायदि रोखोमनि फल ओ फ्रक इस कार्ड बेफोरबायदि गाननायावहाय माने ओ थाइमा एसेबां मानि लाया जों बिदि बुंनो हायो। आरो माने बेफोरबायदिनि जाहोनाव जों माने गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां माने सोहोर ओनसोलाव सोलायबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो सोहोर ओनसोल लाव गोबां माने माबाखौनो जोङो सोलायनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथां जोंनि रायलायनांगौ समाबो जानानै फैबाय दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे औ औ।